हेलौ खोनादों।
नोंनो बहा बहा जायगायाव दावबायहैखो नों?
आङो? आमेरिकायावबो थांबाय।
थोद मोजां होनब्रा मोजां होन मोजां होन। नङाबा जानाय नङा माथो ।
ओमफाय उम तेजपुर थांबाय। बिस्वानात थांबाय बिदिनो बिराद गोजान गोजान दावबायबायलै
आतसा आतसा।
ओ।
नोंलाय? नोंलाय अबेसाम मसाम दावबायखो?
आङो भैरागकुन्द थांबाय खैराबारि थांबाय। ओमफाय आंबो तेजपुराव थांदों । ओमफ्राय ओमफ्राय आं दायो गोसोआव फैथ'आखै।
सिनारिफ्रा अजों जोंखैबो बिसोना माबा बि बिसनाथ दङ ओरै बिसनाथ पार्क दं ओरै माबाफ्राव थांखांबाय आं मा होनो बेखौ नाग संकर।
आच्छा।
ओरै सिउसा अरुणचल ओरै बेरायहैखांबाय। थानोलाय बिराद मोजांलै।
माजों थांनाय बेरायनोलाय?
ओ बाइक सो हानदोंमोन।
लोगोफोरजों नामा? ओमफ्रा पिकनिक जानो थांनाय ना मानायमोन?
ओ पिकनिक बिदिनो पिकनिक। बेरायहैलाबायदों।
औ
बेरायनोलाय मोजां जायगाफ्रा सिनारिफ्रा।
होनबा ओंखाम जाबाय नोंसोरो पिकनिक आव?
अ।
औ। माजों जानायमोन?
होम बिदिनो बेदरफोरजों जालाबायदों। हांलाबायना जाबाय। बिराद मोजां मथो जायगाफ्रा बेरायनो।
ओम दुगैनोबो मोजां जायोना।
ओ बरिया। बरिया‌ गुसु गुसु बा
ओम।
थान्दा थान्दा बरिया बारफोर नाङो ओरै ओरैनो मोजां जायगा सिनारिफ्रा। बहुत मोजां बैराखन्द'आव ओरै जोंनिथिंबो माबायाव सौसोआव मोजाङानो। उरना ओरै आवगायनिफ्राय फैयोना।
ओम।
ओम बिराद मोजां।
ओम।
दुगैनोबो बेरायहैलाबाय थायो आं।
हारसिं ना लोगोफोरजों?
लोगोफोरजों ज' ज' थाङो।
औ
ओरैनो मानो खालामनो सानो बेरायाबा एसे एनै बाइकफोरजों थाङो।
औ
नोङो माजों माजों बेरायहैया? बहा बहा?
ओइ आंनाथ' कारजोंसो थाङो। कार ओमफ्राय बाइकफोरजोंबो थाङो। लो-लोगोफोरजों थांबा उम
आतसा
लोगोफोरजों थांबा बाइकजों थाङो। ओमफ्राय ओ बिदिनो न'खरनिजों थांबा कारजों थांङो।
मोजां ना सिनारिफ्रा?
औ ब
ओरैनो बेसे बेसेसो गोजान जायो नोंसिनिफ्राय? जायगाफ्रा बेरायनो?
जोंनिफ्राय टुइन्टि फाइभ किल'मिटारसो जागोन नामाथाय। उम
उम इसे गोजाननानो।
उम गोजानानो जायो जानायालाय।
उम
उम
खाथियानो। एसे। मा खालामदों नोंलाय?
हेलौ हेलौ
र